हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां हेल' नोंथां
हा
औ नोंथां खोनाबायना औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना ना
औ खोनादों
अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाबाय आङो नोंथां जों जोंनि बर' हारिनि मोसानायनि सायाव सुंद'यै सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां जोंना बर'फोरनि मोसानाय होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरना गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ' जोंना जेरै बैसागु मोसानाय
औ नंगौ नोंथां
दाउस्रि देलाय मोसानाय बागुरुम बा मोसानाय
औ
आरो बिनि अनगायैबो जोंना गोबां बर'फोरनि मोसानाय दंबावो
औ नंगौ
एरै खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय
औ
बैफोर मोसानायफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिजों मोनसे एंगारनो हायै नांजाबफानानै थानाय ।जायफोर मोसानायफोरा जोंनि बर'फोरनि माखासे धोरोमारि फोरबोफोरावबो लोब्बा गोनां। दा बे समाव बे जोंनि बे बैसागु मोसानाय बे बैसागु मोसानायखौ मा समाव माबायदिहाय मोसानाय जायो नोंथाङा सुंद'यै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंना बर' हारियाव मोनसे बैसागु फोरबो दङ'। बे फोरबोआ जोंनि औ बे फोरबोआ जोंनि एंगार हायै मोनसे फोरबो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो सानना लाबोनाय। बे फो औ बे फोरबोआवनो जोंहा ओ बे फोरबोखौ रंजानाय बाजानायनि फोरबो होननानै जोङो मोनथिना मोनो। एबा जोङो रंजानाय बाजानायनि फोरबो होननानै जोङो सानना लायो । बेनि थाखायनो जोंना बैसागो बोथोरावहाय ओ जोंजों लोगोसे गोबां दाउमा दाउसा जिब जुनारफोराबो ओ रंजाफायो। बिदिनो जोंहा औ बिदिनो जोंहा बैसागो बोथोराव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला आरो गासैबो न'खरनि गासैबो मोसायो । बे बैसागो समाव मो औ बे समाव बे बैसागो समाव जोङो ओ ओ गासै न' गामिनि गासैस न'खरावनो जों हाबै हाबै ओ जों बैसागोखौ मोसायो । बेखौनो जोंना बर' बर'फोरा बेखौनो जोंना बैसागु मोसानाय होननानै ओ मोनथियो। बैसा बैसागो औ बे बैसागो मोस सानायावनो जोंहा ओ गोबां रोखोमनिबो मोसानो हायो । बैसा बैसागुखौनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै गोबां जायगायावनो मोसायो।
नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंना ओम मोस सानाया मोनसे बर' हारिनि रंजाथाइ फोरबोल' नङा बियो ओ बर' हारिजों गोथौयै सोमोन्दो गोनां मोनसे ओ फोरबो एबा बैसागु मोसानायखौ जोङो मोनसे ओ बर' हारिनि गोथौ सोमोन्दो गोनां मोनसे मोसानाय होननानैबो सानना लानाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ
दा नोंथां औ नोंथां। जोंना ओ बैसागो मोसानायाव माख माखासे गुबुन रो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामजुफोरबो दामनानै जोंना मोसानाय जायो। जाय माने जोंनि बर' हारि रिनि बेफोरबो सोमोन्दो गोनां।
औ
जेरै जोंना खाम सिफु सेरजा, जथा गंगोना बैफोरखौ लानानै जोङो मोसायो
औ
गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि बुंनाय बादिब्ला
औ
बबेबा दरसे जायगायाव लायनो खाम सिफुं सेरजा जथ था ग्रोम ग्रोम दामबाय थायोब्ला
औ
माबेबा इसिं खनायाव लाय बिदिनो आबैया ओंखाम संबाय थानायावनो खाम सिफुं देंखोनि रिंसारनायजों थाथेरनो हायैयाव लायनो इसिं खनायावनो खादौ बारिखौ लानानै माने मोसायोमोननो। गोदोनि बादिब्ला आरो बुंनाय बाद दिब्ला
औ
बैफोर माने जोंनि मोनफा मोनफा बर' हारिनि एंगारनो हायै माने बावलांनो हायै आबै आबौमोननि बुंलांनाय जोङो खुगा सल' होननानै सानना लानांगोन। जाय सल'फोरा लिर नाय महर मोनाखैब्लाबो खुगा खुगा सोलिबोगासिनो दं।
औ
दा बे समाव जोंनि माखासे खेराइ मोसानाय बे खेराइ मोसानायखौ आथिखालाव ओरैनो मा मा समाव ओ खेराइखौ मोसानाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंना खेराइ मोसानाय होनोब्लाथ गोदोनिफ्रायनो मोनसे ओ सोलिबोबाय थानाय बे मोसानाया आरो बे बे मोसानायाबो गोबां बरफोरजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। ओ मोसानाय होननानै जोंङो सानना लायो।
नंगौ नोंथां।
बे मोसानायखौ जोंङो दाना ओ जोंनि खेराइ फोरबो होनाय एबा ओ गोबां बेजों लोगोसे गुबुन हारिनोबो दिन्थिनो थाखाय गोबां जोंना फुजा एबा माबा मोनसे फांसन बायदिसिना जायोब्ला बे मोसानायखौ जोंना मोसाना ओ मोसागिरिफोरा मोसानानै दिन्थियो। बे औ। बे मोसानायावबो जोंना ओ दामजु महरै खाम सिफुं बेफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो खेराइ मोसानायाव ओम खेराइ मोसानायाव जोंना दाहाल थुंग सिबनाय मोसानायखौबो जोंङो नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ
बिदिनो ना गुरनाय मोसानाय
औ नंगौ
खैजेमा खनाय मोसानाय बेफोर बेफोर माखासे मोसानायफोरा जोंनि बरनि माखासे मुंजों लोब्बा गोनां मोसानाय नोंथां
औ
औ दा गोदोनि समाव बे मोसानायनि बिथिंङाव एसेबां जौगानो हायाखैमोनब्लाबो दा जोंनि माखासे सासे जौगालु मुगायाव जोंनि बैफोर बरनि माखासे खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरो मुंदांखा जाबोगासिनो दं आरो जोंनि बे माखासे माखासे बागुरुम्बा मोसानाय बैफोरखौ जोंनि माखासे आसाम हादोरनि बा भारत हादोरनि माखासे मेल मिटिं फोराव हांख्रायनायखौ जोंङो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
जोंना माखासे मोसा फावरि फोरा गोबां मोसानानै निजि गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे गावनि जिउखौबो दैदेनलांनो थाखाय थाखाय बा जिउ राहा दानो थाखाय जोङो एसेब्लाबो रांनि सहायबा अनसुंथाइ मोननायखौ जोंओ जोंनि मा माखासे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोननायखौ नुनो मोनदों नोंथां। औ नोंथां अब्ला जोङो मोसानायजोंबो गावनिज जिउ राहाखौ जोङो दानो हायो। मोसानायनि अनगायैबो जोङो साफा मोजां सिफुं सुगिरि जानो हायोब्लाबो गावनि जिउखौ जोङो दानो हायो बिदिनो जुदि जोङो सासे मोजां खाम दामगिरि सासे मोजां हारमुनियाम दामगिरि बेफोरबायदि माखासे जोंनि हारिमुवारि सोलोंथाइजोंबो जोङो माखा माखासे मोजां मोजां जोङो गुबुनफोरनि सिगाङाव दामनानै दिन्थिनो हायोब्ला जोङो गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जोंनि हारिमुनि नेरसोन्थिखौ गुबुननि सिगाङाव जोङो फोरमायनानै दिन्थिनो हायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां अब्ला जोंना नोंथां ओ समाबो जाबाय अब्ला जोङो दोनैनि सावरायनायखौनो बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद औ।
औ नोंथां।
नोंथांजों रायलायनानै औ गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां।